हेल'
ओम
औ आं मोनसे टपिक लानानै फैदों बर'नि ओं ख्रि संनाय बेखौ सावरायनो हागोन ना एसे फ्रि दंब्ला औ जेरै जोंनि बर'नि ओंख्रि होनबाथाय अनला जों दाउ बेफोरो सिगाङाव फैयो नारजि अमा बेफोरो सिगाङाव फैयो नालाय जेरै जों अनलाजों दाउखौ संनो थाखाय गिबियाव नो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोयो माइरंखौ सोमनानै जेनेब्ला सुनानै सोमनानै सुनानै लाखांनानै जेनेबा जोङो उलाराव माइरंखौ देसिगोन देखां ओ उलार गाइनजोंथ' देयो नालाय सिगांनि समाव बिदि देयोमोन दिंखियावबो देनो हायो दा। दानि समाव जोङो बांसिन ग्रेन्डार मेसिन नङाबा थबसिफ्राव देयो । लहानि थबसि गिदिर गिदिर थायोना बेफोराव देनानै जेनेबा जोङो गुन्दै खालामना लाग्रोनै लासिगोन ओमफ्रायो जेनेबा दाउ बेदरखौ जोङो एव एवनानै गिबियावनो एवग्रोना लासिगोन । लकेल दाउजों सङो बिराद दा लकेल दाउखौ जोङो बुथारनानै गोदानानै एवनानै लानानै जेनेबा दै होनानै दोनसिगोन आरो जेनेबा
ओम।
दैखौ ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौबाथाय जेनेबा जोङो ओ अनलाखौ बिदिनो आखाइजों ओरै मिस मिस खालामनानैबो ओरै लासै लासै सिलासे एसे एसे गोदौनायाव होजायो आरो नङाबा जोङो अनलाखौ गलायना लानो ला गलायना लानानैबाबो होजायो आरोना ओंख्रियाव बिदि होनानै जेनेबा जों उनावहायो बिदि होखांनानै खारै खारैखौ जेसेबां होनांगौ सिगोन सिगांनि मानसिफ्राथ' खारैखौ बांसिन जायोमोन नालाय जोङो खारैखौ होनानै लासिगोन आरो ना खारैखौ जोङो न'आवनो बानायनानै होनाय जायो जेरै थालिर फस्लानिफ्राय जोङो थालिर फस्लाखौ दाननानै थालिर फ स्लानि मादाखौबो थालिर फस्लाखौबो जोङो दानना लानानै फोराननानै इदिनो उनाव सावनानै हांगार खालामनानै जोङो थफ्ला खालामनानै लादु खालामनानै दोनसिगोन मोनफायो जोङो जेब्ला नांगौ जायो बेखौ जोङो सरनानै लासिगोन जिगाब होसिगोन जिगाब होनानै जेनेबा खथ्रायाव नारेंखल खथ्रायाव बेवहाय सरसिगोन जेनेबा गिलासाव होनानै इदि सरनानै लानानै जोङो खारैखौ बानायनाय जायो आरो खाना खारैखौ जों जगार खालामनानै दोनखायो बथलसे बथलनै बेफोरखौ उनावहाय जोङो ओंख्रिफोर संबा बाहायनाय जासिगोन आरो बांसिन जोङो बर'नि ओं ख्रियाव जोङो खारैफोरखौ बांसिन जानाय जायो आरोना खारै खौ जानो मोजां मोनो उदैयावबो साफा जायो देहानि थाखाय मोजां खारै जाबा जिमा खिनायफ्राबो गोरा गोरा जाबा बेफोरफोरखौ जाबा गुरै जायो। हामो बेफोरबायदि आरो ना जोङो ओंख्रि संनायनि बेलायाव सबाइयावबो खारै होयो ओ अनला ओंख्रियावबो खारै होयो जेरै खारैजों बांसिन जानो मोजां मोनो थावफोरखौ गोदोथ बाहायनाय जायामोन जानाय जायामोन थावफोर खौ बिराद खम जायोमोन आरो दानि जुगाव ओमफाय थावखौ बांसिन बाहायनाय जायो खारै ओंख्रिखौ खम जानाय जायो आरो ना दानि जुगाव अनला ओंख्रिखौ बिदिनो संनाय जायो आरो। अनलाजों जोङो जेरै दाउजों जानो हायो अनलाजों जोङो मुदुफुल बिबार फोरजोंबो गोखा बुस्थुजोंबो जायो बि बासकि बिबार बेफोरजोंबो संनानै जायो। अनलाखौबो गोबां रोखोमनि बुस्थुफोरजों लगायनानै संनानै जायो अनलाजों मेवाय होनबाथाय एखेबारे गोथाव दा बायदियावथ जोङो मेव वाय ओंखारांनाय नालाय मेवाय मोन जायो आरो अनलाजों मेवखौ बांसिन जानाय जासि गोन आरो दाबायदियाव नोंसिनिथिं मा मा ओंख्रि संनानै जायो बर'नि गोथाव ओंख्रिया फोरमायनो हागोनना एसे
गोथाव ओंख्रियानो जाबाय गिबियैनो नारजिजों अमा ना-नार जो अमाखौ बोरै सङो होनोब्ला नारजिखौ गिबियावनो हरसेनि थाखाय सोमनानै दोनो जाहाथे बिनि गोखाया एसे खारनायनि बेख सों नै उनाव दै-दैयाव दै फुदुंगोनानै दैयाव दैजों रुफा खानानै इदिनो खारै होयो आरो खारै गैयाबाथ बर'फोरनि ओंख्रिया जा खानाय नङा खारैखौ बिदिनो ओ औ खारै खारैजोंल जानाय जायोना बोरना बर'नि फेभ्रेट ओंख्रिफोरा जेरै खारैखौ बेसर-बेसर-बेसरजोंबो बानायनो बेसरजोंबो बानायनाय जायो थालिर फस्ला आरो थालिर मादाखौ जावख'नानै बिदिनो सान्दुंआव फोराननानै लायो आरो मो बेनि राननाया मोजां जायोबा बेखौ सावना सावनानै लायो आरोना ओमफाय उनाव सावनानै लानानै बेख ग गथा हांओ ओ गथा गथा खालामनानै इदिनो बेखौ नो जे जायगायाव होगोन बेयाव एसे एसे स सरै सरै होनाय जायो आरो सोरबा सोरबाथ' बुरजा बुरजा सर खानानै दोनो बेफोरबायदि ओमफाय नारजि जि ओंख्रिखौ अमा मेजेमजों जानो बिराद गोथाव जायो आरोना ओममाय नारजि औ नारजिखौ फाथो फाथोनिफाय बानायनाय माबा फाथो फाथो गोथांखौ बिलाइखौ खानानै फोरा सान्दुङाव फोरानो बेखौ फोरानखांनानै उनाव बेनि राननाया रा मोजां रानबाथाय बेखौ बस्थायाव सोना दोनो बेनो जाबाय नार्जि एबो नार्जिखौ ओ औ नारजिखौ बिदिनो अमा बेदरजों जायो ना गोरानजो ना गोरानजोंबो ओरैनो बिदै फुदुंनानै जायो आरो नाफामजोंबो जायो बिराद गोथाव जायो आरोना
औ
बेफोरबायदिनो संनानै जायो आरो आरो नोंसिोरनिथिं बर'फोरनि फेमास ओंख्रि फोरनि बागै आरो खोन्थाबावनो हागोन नामा?
औ जोंनिथिं खुमब्राजों दाउ ओमफ्राय सबायजों दाउ इदिनो जोगोनार फोराबो दाउजों जानो गोथाव जायो बेफोरख खोबो जायो जों संनानै खुमब्राजों दाउखौथ दाबायदि दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन जानाय जायो खुमब्राखौ बांसिन मोनो दाबायदियाव दैलां बोथोराव खुमब्राया खुमब्रा जालायजों दाउजों बांसिन जानाय जायो आरो लकेल दाउजों नङाबाबो जोङो बयलारजों जा यो खुमब्राखौबो जोंङो खारैजोंबो संनो हायो ओ थावजों बांसिन संनानै जायो संनानै जानाय जायो ओ गोथाव जायो आरो खुमब्रा जालायजों दाउजों।
आरो इदिनो मोनो जों थिंजायबो बिराद खुमब्रा दंसोयो!
औ-
बिदिनो जोंथिंजाय फेमास ओंख्रियानो जाबाय बर'फोरनि फेमास ओंख्रिया सबाइ स सबाइजों साम सबाइ जों ल लकेल दाउ बिदिनो बिनि संनायनि बागै आं एसे खोन्थानोसै आरोना सबायखौ गिबियैनो एसे एसे एवफ्रामना लायो बेखौ एव एवखांनायनि उनाव एसे माबा बथल बथलजों हुख्रेमनानै जेनेबा हुख्रेमनानै लायो आरो नङाबा देग्लिनानै लानानै बेखौ एसे जावस्रो सोयो बिनि उनाव बिनि उनाव साम'जों संनोबा साम'फोरखौ बिदिनो बिलो एबा अबेबा फुख्रिफोराव खन्नानै लायो आरो बेखौ सानसे हरसेनि थाखाय सोमनानै दोनो जाहाथे बिनि बिगुरा बेखौ माबानो थाखाय
औ
एख' एख'नानै लायो आरो ओमफ्राय औ एख'ना लानानै बिदिनो ब स्था अ बस्था एबा साराय फोराव मोजाङै हुख्रेबनानै लायो आरो ओमफ्राय बिदिनो हुख्रेबना लानानै बिदिनो सबाइ ओंख्रिखौ संनाय जायो सबाइखौ स सबायाइखौ गिबिनो दै दैयाव सङो दैजों आरो ओमफ्राय खारैबो होनाय जायो आरो इयाव
उम
ओमफ्राय बिदिनो लकेल दाउफोरजोंबो जायो।
औ आरो जोङो नै दायो जोंनियावथ' दायो दा बायदियावहाय दैलां बोथोर राव थास' बिराथ ओंखारो थास' आथिं थास' बिबार जों थास' बिबारखौबो बिरात गोथाव मोनो जों जानो थास' बिबारखौ जों जेरै संनानै जायो थास' बिबारखौ दाउ बेदरजों अमा बेदरजों संबाबो मिलौलायनाय जायो आरो संनानै जोङो!
उम जोंथिजायबो थास' थास' बिबार थास' आथिंफोरखौथ' इदिनो न'नि खाथि खालायावनो मे मेल्ला मोननाय जायो आरो गोजान गोजानाव थांना लाय नायनि गोनांथि गैया आरो उम!
मैगं मैगङा बिदिनो न'आवनो नागिरबा जों जोंनि गामि एरिया आवनो मेरल्ला आरोना गोजान गोजानाव थांना लायनायनि गोनांथि गैया। बाय हाम हा हाथाय बाजारनि मुलि होनायखौ जालाय लायनायनि गोनांथि गैया आरो जों बेफोर न'आवनो नागिरना जानो हायो आरो
औ मैगं थाइगंआ थाजा थाजा जोङो गाव गावनो नागिरनानै जानो हायो। थास'आथ' जेरै जोङो जायोब्ला गासिखौबो जाजोबनाय जायो थास' बेदरनिफ्राय लानानै आइ थिं ओ थास' बिसं बिलाइ बिबार थास'खौ गासैखौबो जाजोबनाय जायो आरोना जोङो।
उम
मैगं थाइगं जानाय लोंनायाव जोंनि बर'फ्रा बांसिन बाहेरा मैगं नागिरनानै जायो जोङो जेनेबा उम जों गायनाय नङा लासिनो जेरै अनला ओंख्रि जानोब्लाबो जोङो जेरै ओ अनलाजों मेवाइ जानोबा मेवायाथ' जों औवानिफ्रायसो मोनो नालाय बेखौबो औवानिफ्राय नागिरना लाांहैनाय जायो आरोना बांसिन दाबायदि दैयाव मेवाइआ ओंखारो मेवाइखौ दानना लायनानै जोङो सांनानै जायो मेवाइखौ जोङो जेरै जोङो गोबां रोखोमनि जानो हायो मेवाइखौ जोङो औ गोखैबो खालामनानै दोननो हायो मेवायखौ जोङो जोङो सावनानै फबनानै दोननानै बेखौबो जोङो गोखै खालामो। ओ बेदरफोरजों जानायाव मोजां जायो जोङो अमा बेदरजों मेेवाइजों मेवाइ गोखैजों जाबा बिराद गोथाव जायो। बेखौबो जोङो बाहाय बानायनानै जानाय जायो आरोना।
उम।
उम।
आमफ्राय नोंसिनिथिंलाय मेवाइ जानायफोरा माबायदि?
बिदिनो जोंथियाबो दाबायदियाव दैज्लां बोथोराव औवा बुरखानि मेवाइफोरा जि मोजां मोजां ओंखारो, बेफोरखौ नो जों अनलाजों जायो, बिदिनो ओरैनो मा-मालाबा नाजों ओरैनो बिदै फुदुंनानै जानो नाय जायो आरो बा जानो हाद्रायाबा मालाबा गोखै बानायनानै बयामाव सोनानै दोननाय जायो आरोना।
औ ओ जेरै जोङो बै गोखा गोखा बिबारा मा बिबार होनोमोन मान्दार बिबार मान्दार बिबारखौ जोङो जेरै उम दाबायदियाव बिराद बारोना? हरावसो बारनानै मानदार हरावसो बारो मानदार बिबारा बेखौ
खारुखान्दाय खारुखान्दाय, मान्दार नङा। खारखान्दाय खारंखान्दाय बिबार बेखौ जोङो बेखौबो जायो। ओ बियो हरावनो बारनानै हरावनो सिरियो सानाव बारा बे बिबारा बे बिबारा जानो खाथो खाथो मोजां जायो बेख खौ ना गोरानजों जोङो दा बायदियावथ' ना मोनो नालाय बेसेबा बेबायदियाव नाखौ फोराननानै दोननानै बे खौ जों ना गोरानजों खारैजों ए ओ संनानै ओ लाथाब लाथाब संनानै जानाय जायो आरो।
उम।
बिबारा गोखा खाथो खाथो जानो मोजां बेफोर बेमार आजारनि थाखाय मोजां जायो बेफोरखौ जों बाहायनानै जानाय जायो आरो। नोंसिनिथिं खारखान्दाय बिबार मोनगोना मोना?
मोनो जोंथिंजाय जोंनावथ' न'आवनो दङ।
औ।
एसे गोखा गोखैबो जानांगौ नालाय देहानि